हेलौ
औ खोनादोना नोंथाङा
खोनादों खोनादों खोनादों
औ एसे नेटनि प्रब्लेम जादोंमोन खोमा
अह
औ ओमबा औ जाबाय दे
औ
होमबा जोंङो मानि बागै सावरायनो
जोङो जोंनि बरनि दोरोङारि जि दानाय लुनाय बेनि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन नोंथां
औ औ‌ बा नों थांङा एसे फोरमायहरदो मानि ओमफ्राय सुरु खालाम
औ
जोङो बरनि दानाय लुनाय होनना बुङोब्लाथ गोबां रोखोमनि थाबाय जोंहा बेवहाय ओ गामसा गामनाय दखना बेफोरबायदि दानाय लुनाय थाबाय बेयो जोंनि बरनि ओ मोनसे थादेरसा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंङो बेखौ जि जोम दानानै ओ सोलिनाय जोंनि ओ भारत हादरनि सा सानजा खनायाव थानाय जोंनि जि बडलेण्ड हालाम बे जायगायाव ओ जोंङो गोदो समनिफ्रायनो दानाय लुनायजों जोंङो सोलिबोनाय मानो होनना बुङोब्ला जोंङो मोनसे गोदोनि समाव जोंङो जेब्ला मोनसे आगर एरनो गोनां एरनो थाखाय जोंङो ओ जोंनि बर माहारिनि जि ओ आइजो माहारि बिसोरो ओ माजों आरनाइ बा जोंङो जायखिजाया दखनानि आगर बा फालिनि आगर एरखांनो थाखाय बिसोरनो ओ जोबोद गोरलैमोन बिसोरो मिथिंगानिफ्राय नु मिथिंगानिफ्राय नुनाय जायखिजाया नुथाय दंफां बिलाइ बा दाउ बिरना जायखिजाया नुथायाइखौ नुनानै थाबैनो ओ आगर एरखांनो हायोमोन आरो बेनिफ्राय ओ जोंङो उम जि जोंनि दानाय लुनाय बेनि गेजेरजों ओ रोखायै जोंङो बेखौ बेरखांनाय नुनो मोनो। बरनि दानाय लुनाय आरो आगर आखाइनि सायखं ओ एबा गोहोखौ जोंनि बडलेण्डनि ओ गुबुन गुबुन जायगायाव रायजो जानाय हारि माहारिफोरनि दानाय लुनायनि गेजेरजों गेजेरावनो रोखा रोखा बेरखांनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
जोंङो जोंनि दानाय बे ओ आगर एरखांनाय एरखांनानै लानायनि गेजेरजों गावबा गावनि सिमां सानस्रि आरो जि गावनि मोनदांथि गोसोनि नेरसोनखौ जाफुंहोनायाव आरो बेरखांहोनायाव जोङो बर आइजोफोरखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। थिग बेफोरबायदिनो जोंङो जुदि गांसे ओ दखना दानो गोनां जायोब्ला जोंनो गिबियाव खुन्दुंनि गोनांथि जायो। बे खुन्दुंखौ जोंङो ओ बायनानै लाबोनाय जायो आरो जोंङो खुन्दुंखौ जोंनि इन्दि एम्फौ जि इन्दि एम्फौ बे एम्फौ लाथा होनना बुङो जों बेनि बेनिफ्राइ दिहुननाय जायो बेखौ बेनिफ्राय जोङो बिदिनो खुन्दुंखौ लाबोनानै जोङो गिबियाव जोङो खुन्दुंखौ माइदि होयो बा खुन्दुंखौ रुनानै लाग्रोयो बेनिफ्राय जोङो माइदि होनानै बेखौ जोङो बोखाङो आरो सानदुआव ओ फोरानस्रोनानै बेखौ जोङो बेनि अखानायै नायै बेनि अखानायनायै जोङो सि बा दख'नाखौ दानो थाखाय बा दख'ना सोंनो थाखाय जोंना माखासे जगारनि गोनांथि जायो। थिग बेफोर बायदि बिदिनो जोङो माखासे ओ जगरफोरखौ लानानै जोङो जेरैहाय जोङो खुन्दुं थुनो थाखाय जोंनो सोरखिनि गोनांथि जायो बा जथर नि गोनांथि जायो आरो बबिननि गोनांथि जायो नङा होमबा?
औ औ
बे मोनथाम बेसादा जोंनि ओ सि दानायनि थाखाय जोबोद गोनांथार उम बेनिफ्राय बिदिनो जोङो ओ जेसेबां जिखिनि खुन्दुं दोङो बेखौ जोङो बबेनाव थनजोबना लानाय जायो आरो नङा होमबा
औ औ
बेफोरबायदिनो ओ जोङो बेफोरबायदिनो खुन्दुंखौ ओ थुंखांनायनि उनाव जोङो ओ जि सोङो। बेखौ ओरैबायदिहाय सोंनाय जायो जोङो बिथिंबो गन आरो गन दाननानै बिनो जोङो ओ माबायाव ओ बेखौ बबिनसोग्राखौ जोङो मा होनोमोन ओ बबिन बबिन सोग्रादि जोंङो मोनसे माबा दङमोन ना।
औ औ आंबो बावबाय नोंथां औ
जों बेखौ ओ माबानाय जायो आरो सोंनाय जायो बे फ्राय सोंनानै जोङो बेखौ रासोआव स नाय जायो रासो। बे रासोआव सोखांनानै जोङो। ओं बेनिफ्राय जोङो बेखौ सोखांनानै जों बेखौ आरामसे थोरबाय थोरनानै बेनिफ्राय जोङो जोंनो मोनसे नो नांगौ जायो। जोंनो नो
उम
ए नोखौ जोङो ओ रासोआव स सरि बे नोखौ जोङो थुन नो लानाय जायो। आरो बेयाव ए बे सिस सोंनायजों लोगोसे बेनिफ्राय बिदिनो जोङो नोखौ सुंखांनानै बेनि उनाव जोङो जोंनो मोनसे सि दानो थाखाय जोङो फ नि गोनांथि जायो।
औ
बिदिनो जोङो सोनानै जोङो बिदिनो ओ दायो आरो जोंनि ओ आइजो माहारिफोरा बेफोरबायदिनो सिखौ दानाय जायो आरो बे से ओ गोरोन्थि द जाबावो जोंङो। बेखौ दख'ना गांसे दानो थाखाय जोङो ओ मा होनो मोनसे ओ माखु नांगौ जायो जोङो बेनिफ्राय माखु बेनिफ्राय जोनो मोनसे ओ तातखालनि गोनांथि जायो ततखाल बेन बेवहाय से ओ ओ माबा थाबावो आरो जोंनि थाबावो जेरै बालेब गन ओमफ्राय मा होनबावो बेखौ बिदिनो माखासे जोंनो जगारनि गोनांथि जायो बेफोरबायदिनो जोङो दख'ना बा गामसा। साफोरखौ जों बेफोरबायदिनो दानाय जायो आरो। आरो जों आथि खाल मुगायाव जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनो आथिखाल मुगायाव जोङो दख'ना बा गामसा बा आर'नाइफोरखौ जोङो मेसिनजों दानाय जायो। मानो होनबा जोनो समनि आंखाल बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि थाब दाखांनो हानाय बायदि जोङो मेचिनजों दानाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
औ नोंथांनि ए नोंथांनि बादिब्ला आथिखाल मुगायाव जोङो बे ओ दख'ना बा गामसा बा आर'नाइखौ। जों माब्रैहाय? ओ दानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जेनेबा नोंथाङा जा होनबाय दा बेफोर बहुद माबा जि दानि थाखाय नोंथाङा जि होनलांबाय बेखिनि बुस खौ जोंनो जगार नांगौ जायो आरोना। ओमफाय ओ थिग बेखोनो होनो सानोदि आङो गोदो बायदि नंलिया दानिया माने बां सिनानो। मेचिनजों दानायजों। गाननाय जायो आरो ना। गोदो गोदाय गोदो गोद दायनिफ्राय सोलिबोनाय जा इन्दिनि ज जि दा इ बेफोरखो जोङो बारा ओ गाननायखो नो नुबांला बारा। ओमफाय हाथायाव बायनो थांबाथ थाय मिचिननि मिचिननि दानायफोरखो मोनो आरोना बां सिनानो ओमफाय मिचिननि। दानाय माने जोंङो दा ओ बांसिनानो जि दानायखौ नुबांला थेवब्लाबो। जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय बे। सोलिबोनाय। बे नियम खान्थिखोजोङो दा नांङा आरो‌ ना। जाहाथे इयुननि थाखायबो थाबाय थ आरो जोंनि हारिनि‌। बेसेन गोसा जेनेबा। जि दानाया दख खनाया मालायनो होनाङा आं साननाय बायदिबा‌। जेनेबा जोंनि हारियावन थाबाय थों। जोनि बेसेन गोसा दख'ना बा आर'नाइखो मालाय मालया मालायनो मानो रां होनो नङा होमबा।
औ नोंगौ।
जोंनि बे हाजारसे मोननाय दख'नाखो इसोर मिसिनदो दानानै बा मोजांबो जाया नङा होमबा। आगरफोराबो जोंनि जोंनिया जोद गोदो गोदाय जेया। जा माने गामिफोराव नुनाय बा आगरफोरफोरखो मोजां बेरस्रा बेरखांनाय बा बेरस्रांनाय नुयोमोन। दानि जुगाव माने। जा दखना बा ओ जिखो जाया मानो आगरफोर खोनो बारा सिनाय थि गोनां नुबाङा आरोना। आं साननाय बायदिब्ला औ माने बुहुद सोलायनाय रखम जादों आरो दा। बांसिनानो मिसिन‌ सिननि गाननायखौ मा बाहायनाय जाबाय।। आरो समनिबो आंखाल जाबाय जोंनि बर बर'फोरानो बांसिन सिन दुखु दुखु सहायनांगौ जायो नङा होमबा खस्थ' खामानि मावनानै ओमफाय थेवब्लाबो जोंनि जि दानायखौ गारनाङा आं सानो माने मानो होनोबा थाइसे थाइनै फैसा खामायनायखौ इमान मालाय हारिनो मानो होनो होनबाथाय गावनिल' न'खरावनो दाजायो होनना आं सानो आरोना औ थेवब्लाबो समनि आंखालावबाबो औ दे खोन्थानाय नोंथाङा मा होन्दोनमोन
जोङो बिदिनो दख'ना सि दानानै जोङो माखासे फालांगि खालामनो हायो नङा होमबा? जोङो माखासे रां खान्थियाव मदद मोनो बेखौ जुदि जों फालांगि खालामनो हायोबा जोंनि आइजो माहारिफ्रा जुदि दख'ना बेफोरबायदि दानानै फालांगि खालामोब्ला ओ जोबोर ओ जौगानाय जों नुनो मोनो नुनो मोनगोन आरो बेनिखायनो ओ गासैबो ओ दख'ना गामसा बा आर'नाइ बेफोरबायदिखौ जों ओ दानांगौ आरो जोङो ओ गोदो जेरै बेफोरबायदिनो दायोमोन बे दाबो जोङो बेफोरबायदिनो दानानै माखासे जों फालांगि खालामनाय जोंनि रांखान्थिनि मदद मोनो आरो जोंनि जि न'खर न'खरनि जि सामलायनाय रांखान्थिनि आंखाल बे बेखौ जोङो सुफुंनो हायो नङा होमबा?
औ औ नोंगौ ओमफाय ओ जा जोंनि बर'नि मानगोनां जा आर'नाइ दाथ' बेखौ बारा नुबांला मानो होनोबा बांसिनानो मेसिननि बानायनाय बे फोरखोनो हाथायाव फाननाय जायो बेखोननो जोङो बायनाय जायो नङा होमबा जोंनि मान गोनां बेस से बेसेन गोसा आर'नाइखौ जोङो गामिफोराव बा खाथि खालाफोराव नु बांला बांसिनानो दा ओ ओ न'आव दाबाबो दख'ना बा सिमपोलसा आग गरनि नङा सिमपोल नायखो नुयो थेवब्लाबो आर'नायखो नुबा बाङा नुथारा
औ नंगौ
आं सानो ओ गामि गामि बा न'खर न'खर गासैबो आर'नाइफोरफोरखो दानानै बा गामियावनो बा हाथायावनो फाननो फानबा मोजां आरो आंनि थाखायबा
औ नंगौ नंगौ नोंथाङा थिग खोथाखौनो बुंदों बिदिब्ला जोङो ओ दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन
औ दे गोजोननाय थाबाय